औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं?
अ आं नोंथां दासान्दि ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ नोंथाङा जुदि फ्रियाव दोङोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ नोंथां औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय ओ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ जेरै सबाय सामु ओ नारजिजों अ-अमा एबा जेरै मैथाजों खां ख्राइ बेफोरबायसाबो गोबां दं आरो ना? नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला नोंथां ओ गिबियावनो फैयो जोंनिया अनलाजों दाउ।
बेनिफ्राय सा ओ सबायाइजों साम'। सरलेंजों सें ना बेफोरबायदिनो ओ गोबां दङ' जोंनि जानाय लोंनाय। बेफोर जेरै नाफाम दङ'। बेफोरबायदिनो गोब बां रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि ओ जानाय लोंनाया दङ'। ओ नाय होनोब्ला नोंथां जों बेखौ बुंनांगोन जा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जे खारै मैगंखौ बांसिनानो जों बर'फोरा जाबोदों बेखौ बुंनांगोन। ओ खारै मैगंखौ जाबोदों होनोब्ला जों ओहो आं नोंथांखौ खारै खारैखौ माबोरै बानायो नोंथांनो आं एसे फोरमायना होलांनो सानदों। ओ खारैखौ जों मारै बानायो होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो थालेर फस्ला बा बेफोरबायदिनो ओ मैदोफुलनि मैदोफुल मैदोफुल बेफोरबायदिनो ओ खारंनि खारं दंफां बेफोरबायदिनो गोबां ओ हाग्रानि बा जोंनि न' सेराव मोननाय ओ जाय बुस्थुआ खारै जायो। जों बेफोरखौ गिबियावनो ओ हा दाननानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ गोरान जानायनि थाखाय गोरान खालामनो थाखाय जोङो बा सावनो थाखाय जोङो बेखौ दुब्लि फोथारफोराव लांग्रोनाय जा जायो। लांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मिजि मिजि बा बेखौ जोङो हाखावनानै बा दानखावनानै जोङो बेखौ ओ रानस्राना होनाय जायो। जाहाथे बेफोरो ओ जोंनिया थाबैनो रानो बा जों बेफोरखौ थाबैनो बाहाय जायो। आरो बे जेब्ला ओ रानो खारैया रानो बा जोंनि थालि फस्ला बायदिसिना बे फोर रानो। अब्ला‌ जोङो ओ रानबोला जोङो मोनसे हलथा बा जों बेखौ खारैखौ बानायनो थाखाय सावनो थाखाय जों बे खौ मोनसे ओ दुब्लियावनो मोनसे हलथा बानायनाय जायो। ओ बेयाव जोङो खारैफोरखौ बुथुमनानै बा जोंनि जा फोराननाय ओ मा होनो बेखौ फोराननाय जोंनि थालिर फस्ला बेफोरबायदि बेफोरखौ जोङो थाइसे जायगायाव बुथुमनानै जोङो बेखौ सावना होनाय जायो आरो बेखौ सावना सावना होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बरियासे सानद्रिजों सालियो सानद्रिजों सालिनानै जोङो बेखौ ओ मिस मिस जाय गुन्दैसिन मोजांसिन ओंखारो बेखौ जोङो ओ न फारसे लानानै फैयो आरो जों बेखौ दोनफैयो दोनफैनानै जोङो बेखौ ओ मा होनो बेखौ हानि जा ओ जौदु बा खरखा बेफोराव जोङो जमा बानायनानै जों बेयाव बे खारै गुन्दैखौ जमा बानायनानै जों बेयाव हिस्रि खानानै बा हिस्रियाव दोननानै हिस्रिखौ खरखायाव सोनानै बेनि खरखा ओ हिस्रि सायाव जोङो खारैखौ दोननानै जोंनि खावनाय जा हांगार बेखौ दोननानै जों बेयाव ओ दै दै होनाय जायो आरो जों बे बेनिफ्राय खारैखौ सरख'नानै मोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बे खारैखौनो जोङो मैगं जेरै जोङो अनला खारै सबाइ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जा‌ खा‌ मैगं थाइगं ओ जोङो संनाय जायो ना जों बेफोराव बाहाय जानाय जायो बेनिफ्राय जों ओ अनला खारि अनला खारि होनो थाङोब्ला आं अनला खारिनि सायावबो नोंथांनो एसे फोरमायना होलांनो सानदों ओ अनला खारि होनोब्ला जों अनला खारिखौ मारै बानायो होनोब्ला जों गिबियावनो जोङो अनला खालामनो थाखाय जोङो जा जोंनि माइरं बेखौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोना लानांगोन सोमग्रोना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ दिंखि बा जोंनि थबसि बा गाहेन बेफोराव जोङो बेखौ देग्रोना लानाय जायो बा जोङो गुन्दै खालामना लानाय जायो दानियाथ जों नुनो मोनबाय जे ओ ग्रेन्डार मेसिन बायदिसिना बेफोरजों जोङो दानिया उननायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदो बांसिनानो थफसि बा गाहेन बेफोरजों जोङो नु ओ देग्लिनानै गुन्दै खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेनिफ्राय जोङो जेब्ला गुन्दै खालामना लागोन गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो ओजोंनि अनला ओंख्रिखौ खौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइरंखौ गुन्दै खालामना लागोन बेनि ओमफ्राय जोङो सारायाव सारायाव जोङो दै गुदुं फुदुंनाय जायो जाहा दैखौ ग्लब ग्लब मोजाङै फुदुंना लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेयाव ओ जेब्ला जोंनि ओ ओ गुन्दैखौ होजागोन बा जोंनि माइरंनि गुन्दैखौ होनाय सम फैगोन अब्ला जों माइरंनि गुन्दैखौ ओ आखायाव लानानै जोङो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो सारनानै जोङो बेयाव बरिया बरेयासे गोदौ होनानै नोङो ओ जा ओ दाउ दाउ बेदरानो जा जोङो नाया नो जा बा बायदिसिना नों जाहोदलानो बेयाव ओ एवफ्रानना लानाय एवफ्रानना लानाय जा ओ बेदर बेफोरखौ जोङो होनानै जों अनलाखौ बेफोरबायदि संनाय जायो। आरो अनलाया आरो अनलाया गोथाव जाथों बा गोथाव जानाय बा मोदोमनाय नायनि थाखाय स्ला बाहायो जेरै ओ
औ।
राभा गंगार मा होनबा जोंनि लकेल ओरै
औ औ।
दुन्दिया बेफोरबायदिनो जाब्रां बेफोरबायदिनो गोबां मस्ला मस्लि बाहायनानै जोङो अनला खारिखौ संनाय जायो आरो मोदोमसिनो। मोदोमसिनाय मोनो। नोंथाङाबो- नोंथाङाबो एसे बेफोरनि सायाव मैगं थाइगं जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां जेरै जों नोंथाङानो बुंबाय जना गोबां बांसिन बर' सुबुंफोरा बांसिनानो जोंना खारै ओंख्रिखौ जोङो जायोमोन आरोना। बे हारि नोंथाङा अनलाजों दाउ बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमनानै होबाय। आ नथानि आ दा ओ सबायाइजों साम'खौ माबेसा बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों।
औ नोंथां ओ।
सबायाइखौ साम'खौ माब बानाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो जा सामु बे सामुखौ जोङो दुब्लि फोथा नङाब्लाबो जोङो नै आ हाखर हाला नङाब्लाबो जेरै जों नै साखाथिनि दंग' आरिफोरनिफ्रायबो जोङो बे साम'फोरखौ खननानै लानानै फैनानै न'आव दोनो नङाब्लाबो जोङो जेरै हाथथाय बाजाराव बायना मोननाय साम'फोरनिफोरखौ जोङो लानानै फैयो लाना होखां नायनायनि उनाव जोङो जा साम' बे साम'खौ जोङो मोनसे दै मोजाङाव मोजाङैनो जों बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनो जाहाथ बेयो सिङावसा जानाय जाहाथे गैया जानाय रखम जों बे साम'खौ सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला साननै सानथाम जागोन अब्ला जों जा साम' जा खुगायाव थानाय जा होथेनाय एबा थागोन बेखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै बख'ग्रोयो बख'खांनायनि उनाव जोङो बेजा म' बेखौ फिन खेबाव जों दैयाव सोमनानै दोनबावनाय जायो सोमखांनायनि उनाव जोङो जा साम' नि जा बिजौ एबा किबु बेखौ जोङो दाननाय जायो। बे दाननायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जों जेब्ला साम'नि सि बेखौ जेब्ला सोबो अब्ला जाहाथे बेयो ओगोरलैयैनो गबोयो बेनि थाखाय जोङो बे